खोनादोंना हेलौ?
हेलौ
हेलौ
खोनादोंना?
हेलौ
खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादो नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामदोंमोन? औ नोंथां खोनादों खोनायाखै नोंथां औ खोनायाखै नोंथां खोनादोना? हेल' खो-खोनायाखै हेल' नोंथां हेल' खोनादों ना औ नोंथां मा मा खालामदोंमोन खोनाबाय दा नोंथां?
औ औ खोनादो
नोंथाङा मा खालामदोंमोन?
अ आङो दासो सिखारनानै ओ ओरैनो जिरायना दंथ'यो
ए नो-नोंथाङा जुदि ओरैनो दङ'ब्ला नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा जितु मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लादोंमोन आरोखि
उ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन
औ बिदिब्ला जों आयदानि बागै दावगायदेरसै खोमा आइयानो जादों जों जिथु औ आयदाया जादों सोलोंथाइनि बागै जिहेथु जोंनि थासारि फोराव आजिखालिनि थासारिफोरखौ नायोब्ला सोलोंथाइया माबोरदि जौगादों बा जौगागोना जौगायाखै सोलोंथाइजों जों मा मुलाम्फा मोनदों बा मोनाखै बेफोरनि बागै एसे से नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
दा आथिखालनि सोलोंथाइ होनना बुंबाथ' सोलोंथाइया जोबोर गोजौ डेभेलप जाबाय दा द जोङो सोलोंथाइखौ साबसिननि सायाव साबसिन हामसिनखौ जोङो नागिरनाय नुनो मोनदों आरो जोंनि दिनाव जोङो साबसिननिख्रुइ साबसिन सोलोंथाइ लायाब्ला जोङ जेबो खामानि मावनो हाया दा जोंनि जिथु थांना थानायनि राहा हिसाबै जोङो सोलोंथाइखौ थारगोन जिहेथु सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो बेव गोबां गोबां बिथिं दङ जोङो आखाइनि सोलोंथाइ बा आखाइनि हाबा जायखौ जोङो स्किल होनना बुङो बेबो मोनफा मोनफा सोलोंथाइ आरो जोङो ज पारनेलि डेभेलपमेन्ट दा बे दानि दिनाव जोबोद गोनांथार जानानै फैदों दा जोङो जायथिजाया खामानिफोरखौ मावनो थाखाय दिनै गोबां गोबां स्किलनि गोनांथि जानानै फैयो दा हमना ला कम्पिउटार रोंनाय बा मबाइल थुनो रोंनाय दा बायदिसिना नेट सालायनो रोंनाय बे द जोङो सोलोंथायाइयाव हाबोब्ला जोङो फारफ्रोमबो बिथिंखौ अलराउन्ड ज डेभेलपमेन्ट जानाया गोनांथि जानानै फैदों दा बेखायनो जोंनि सोलोंथाइया दानि सोलोंथाइया फरायसालि स्कुलफोराव बा कलेजफोराव बेखौ नोजोर होनानै दानि जुगाव जेरावबो सोरगिनि जौगानाय बा अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट बेखौनो फोर बोन बायदिसिना स्किलाल खथायावबो सोनाय जादों। दा जोङो कम्पिउटारनि खौ होनाय जायो दा बिदि बायदिसिना आइ सिटि इनफरमे फोराव नुनाय मोनदों आरो दा गोदो बेफोरबायदि सोलोंथाइ गैयामोन। गोदो जिहेथु जों लेखाजोंनो बांसिन सोनारोमोन लेखा फरायनांगौ बेनि उनाव बिनि सोलोंथाइया जों नाथाय आथिखाल मुगायाव सोलोंथाइखौ जोङो बायदिसिना राहाजों नागिरनानै मोनो दा इन्टारनेटनि जुगैबो जोङो नागिरनो हायो इन्टारनेट नेट सालायनानै जोङो बायदिसिना जोंनि इम्परटेन्ट इम्परटेन्ट जायफोर लेखाखौ जोङो नागिरनानै मोना दा बेफोरबायदिखौ जोङो गुगोल बा जिमिनि स जि पेथिफोराव जोङो नागिरनानै सार्च खालामनो हायो आरो जों थाबैनोफोर नि आयदाखौ जोङो नागिर नागिरना लानो हायो आरो दा बे जाबाय दिनैनि मुगा दा बेखायनो दानि फरायसाफोरा गोबां स्किल गोनां जाबाय
औ
दा नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायना होदो।
बिनि सायाव माखासे नोंथाङानो बुंलांखाबाय थेवब्लाबो आङो फुंनिसो बुंबावनोसो जिथु फरायनायनि बागै जिथु जोंनि आथिखालाव फरायनायखौ जों नुनो मोनो गोबाङानो जौगादों औ फराय - फरायनायनि थासारियाव गोबांखौनो जों जौ गानाय नुदों। ओ बिदिनो गोबां आथिखालि फरायनाय बेजोंल' जों साख्रिखौ मोननो थांला नोंथाङा जिथु बुंदों स्किल जिथु औ बेयो गोबां गोनांथि गोनांथार जानानै फैबाय। जिथु जोंहा स्किल गैयाबा जोंहा साख्रिफोरखौ मोननो गोब गोबा गोबाङैनो गोब्रा - गोब्राब जानानै फैबाय बेखायनो जों गावनि फरायनायजों लोगोसे गावनि जिथु नोङो मायावहाय बा मायावहाय मोजां बे बे स्केलखौ हाय जोङो देभलप खालामोबा जों गावनि थाखायनो मोजां जागोन नङा होनब्ला?
औ औ।
औ जों ओंखायनो स्केलाखौ धियान होनांगोन नङाब्ला जों जौगानाय नङा आद बा जों बेफोरा गोबां जों स्किल गैयाबा जों बिदिनो गोबां खामानिफोरखौनो मावनो हाया। दा गोबां बिदिनो गोबां स्किलानो दं बिदिनो फिसा - फिसि आरो गिदिर - गिदिर स्किल। फोर दं गावनि गोबां गोबां हा साफ्रोमबो सुबुंहानो गुबुन- गुबुन आखुथायावहाय गोबां बिदिनो स्किलफोरावहाय गोबां बिदिनो मोजां आरो सोरबाया बिदिनो मोजां गाव जिथु मा स्केलाव मोजां बे स्केल खौ डेभलप खालामफिननाया जों गावनि थाखाय मोजां जागोन आरो बिदिनो सोलोंथाइनि बागै थाङोब्ला गोबां जों बिदिनो मोननो थांगासिनो इन्टारनेटफ्राव गोबां बिदिनो सोलोंथाइफोर जोङो इन्टारनेटनि जुगोदे आजिखालिथ' जिथु जोङो सहसावनो मोनदों जिथु गोदोथ' अल बिजाब नोंथाङा जे बुंदों बिजाबनि सायावनो सोनारनो गोनां जायोमोन। दाथ' इन्टारनेटनि जुगजों जों गोबां बिदिनो सोलोंथाइ मोननो हादों। आरो बिदिनो। गोबां जों रोङिफोरखौबो इयउटुबफोरावनो सोलोंनो हादों जिथु गोबां बिदिनो इयउटुबाव इउटुबफोरावबो गोबां बिदिनो लेक्सारार फोरबो नुनो मोनो मोनसै जों जिथु गोबां बिदिनो एगजामफोर नि माबा माबि जायखिया कम्पिटिटिभ एगजामफोरनि थाखाय गोबां बिदिनो लेक्सारार फोरा मदद खालामसै। गोबां माखासे फेट थायो। प्रिमियाम थायो बा माखासेफ्रा इउटुबावहाय बिदिनो जिथु ओरैनो फ्रियावनो होयो बिदिनो गोबां फर्सफोर नुनो थांबाय जोङो जिथु इन्टारनेटनि जुगेदै जों बेफोर सोलोंथाइखौ जिथु न'निफ्रायनो मोननो हादों। गोबां बिदिनो ओ हाजार-हाजार रांफोर गारहैनो जोंहा गोनां थि जायाखै जोंहा बेफोर इन न्टारनेटनि जुगेदिनो जों न'आव थानानैनो गावनिस सोलोंथाइफोरखौ मोननो थांदों। बिदिनो जोंहा सोलोंथाइफोरा भारत हादरनि गेजेराव गोबां जौगानाय गोन मोनदों। जोंनि बे जेनेरेसनावहाय गोबां बिदिनो फरायनायफ्रावबो गोबां गोबाङानो जि फरायनायफ्राव गोबाङानो फरायग्रा गोजाासै आरो दाथ' आथिखालावथ' गोदोनिखौ नायोब्ला गोदो हाय बांसिनानो फरायामोन। आरो आथिखालनिखौ नायोब्ला औ बेखायनो जोंहा साख्रिनि दिडिमान्डआबो बांबाय। बेखायनो जोंहा स्किलनि गोनांथि जानानै फैदों आरो बेखायनो जोंहा बयबो जिथु ओरैनो आनइमप्लय जायाबा बा माबा मोनसे मावनानै जानो हायो बिनि थाखाय गावहा मोनसे गाव थाय सुफुंथाइ राहा दिहुनना लानाया गावनि थाखायनो मोजां मानोना जिथु जोंहा इयुनावहाय मा जागोन मा जों सोरबा फरायनानै हाजिरा मावा नङा मावोजानो?
औ
औ फरायनानै रावबो हाजिरा मावनो लाजियो जिथु गिदिर गिदिर फराय फरायनानै खिथु आथिखालाव फरायनानै लाजियो मानसिफ्रा मा बुंगोन साननानै एफा गिदिर फरायनानै हाजिरासो मावनानै जाबाय बिदि होननानै बिदि होनगोन साननानै बिसोरो हाजिरा मावा बा होनोबो बबेबा बबेबा खेथ्रआव आं नुनायफोरखौहाय बे आरो नोंथाङा मा बुंनो सानो?
औ दा जिहेथु सुबुं अनजिमायाबो बांबोबाय नालाय दा बेखायनो ओ गोरोंनिख्रुइ गोरोंनि अनजिमाया बांबोगासिनो दङ दा बेनिखायनो बे सरखाराबो नांगौ बायदि थिसनथायाइ होनो हायाखै दा बेखायनो जोंनाव आनइमप्लयमेन्टआ आनइमप्लयमेन्टआ गोबां जानानै दङ। दा जोङो आनइमप्लयमेन्टनि खोथाखौ बुङोब्ला जोङो दा नै मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन। जोङो सोलोंथाइखौथ' जों गोजौ थाखो लाबाय बा डिग्रि लाबाय नाथाय जोङो गभनमेन्टनि खामानि मोनाब्लाबो गावनि जिउआव थांना थानो थाखाय जोङो बायदि दिसिनाखौ नागिरना लानो हमना ला जोङो कम्पिट टारनि कम्पिउटार गोरों जानो जायोब्ला जोङो कम्पिउटारनि मोजां दखान होनानै जोङो हमना ला अनलाइन कम्पिटिटिभ एग्जामनि एप्लाइ बायदिसिना जोङो ओ जिरस खालामनाय बेफोरबायदिनो बायदिसिना ओ बायदिसिना जोङो कम्पिउटार सेन्टार दिहुननानै बा कम्पिउटाराव जा जा खामानि मावनो हायो जों बेफोरबायदि खामानिनि थाखाय जोङो गंसे गला होनानैबो जों सोलिनो हायो। जाहाथे जोंङो गासैबो सरकारि साख्रिनि सायाव सोनारा जोंङो बेखौ मिथिनाया गाहाम दा फारसेथिं बुंबा आरो जोंङो दानि सोलोंथाइया जिहेथु गोजौनि सायाव गोजौ थांबाय नालाय बे ओंखायनो ओ सरकाराबो बा जायखिजाया साख्रिनि थिसनथाइ होनायावबो साबसिननिख्रुइ साबसिन हामसिननिख्रुइ हामसिनखौ नागिरनाय जायो। ओ दा बेबायदिनो जोंनि सोलोंथाइया जोबोर गोजौ थाखोसिम सहैबाय
औ औ दा जोंङो बेखायनो औ औ दे होमबा नोंथां।
नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
औ औ जागोन आंबो नों नोंथांनिफ्राय गोबां मिथि इनफरमेसनखौ मोननो हाबाय औ